हेल'
खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
खालामगासिनो दं
आङो दा ओरैनो दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
अ मानोबा कल खालामनायमोन नोंथां
औ नोंथां आं जोङो जोंनि बर'नि बे ओंख्रि दोरोङा ओंख्रिफोर थायोना बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागैसो आं एसे रायलायनो नागिरदोंमोन बे अनला ओंख्रिनि बागै बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै हाय संनाय जायो बिनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दोङब्ला रायलायजागोन ना?
जागोन दे नोंथां बुंलांदो
औ बे अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनियाहाय अनला ओंख्रिया गोदोनि फ्रायनो जाबोबाय थानाय गाव गाव जोंनि बर' हारियावहाय गावबा गावनो संनानै बेखौ जाबोखानाय जोंनि मोनसे दोरोङारि बियो जाग्रा ओंख्रि।
औ।
माइरं गुन्दैनिफ्राइनो बानायनाय जायो अनला ओंख्रिआव अन गुन गुन्दै गैयाब्ला अनला ओंख्रि जाया बेजों लोगोसे खारदैयाबो गोनांथार बिफाव लायो अन अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ सुनानै एबा सोमनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय उवालाव देनांगौ। नङाबा ओ दिंखि फोराव देबाबो जायो खायसेया आथिखालावहाय ग्रेन्डारफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
बेजोंनो माइरंखौ उनना लानांगौ लोगोसे से अनलाखौ जों बेसरजों संनोब्ला गिबियावनो बेदरखौ सुनानै मोजाङै मोनजा से एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय नांगौ जखानि मस्ला संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिखौ नांगौ बे बांनि होनानै लानांगौ बेनिफ्राय ओमफ्राय दै होनानै गोदौबाय थायोब्ला अनखौ हरनाय जायो आरो। ओमफ्राय मोजाङै एरबाय थानांगौ बिनि उनावनो ओंख्रिखौ खौ नायनानै खारदैखौबो नांगौ जखानि होसनना लानांगौ ।
उम।
बेखौ औवा मेवाइ मोदोमफुल बिबार खान्थाइ खुन्थाइ सेवालि बिबार आरो आथिखालाव बिलाइथिंजोंबो जानाय नुयो जोङो बे फान्थाव बिलाथि खाथियाहाय ओ खायसे खायसे जायगायावहाय बायगनबो होनना बुंनाय जायो बेखौ।
ओम ओम ओम।
लोगोसेनो थास' बिबारफोरखौबो गोरान खालामनानै खायफाया जायो लोगोसे खमा बिबारजोंबो जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो बायदि बायदि मैगं बिबार बिलाइफोरजों अनला ओं ख्रिखौ जानायखौ जों नुयो आरो बर' हारियावहाय बेयो माने गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै जानो हायो बेखौ आरो खायफायाहाय एसे गोखैनि जा-जाग्रा माबाफोराहाय खायसे ओ थाइगिरफोरजोंबो जायो थाइगिर ना अनला जायो आरो । दा बेहाय जोंहा बर'नि बे दोरोङारि ओंख्रि आहाय आरोबाव मा बर'नि मोनसे हाथासुनि हाबायावहाय बे अनला ओंख्रिया गोनांथार आरो ।
औ औ।
ओंख्रि गैयाब्ला जोंना हाथासुनि हाबाया जाया बे हाबायाव हिन्जाव गोदानखौ अनखौ देनानै अनला ओंख्रि सङो आरो ओंखामबो सङो बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबि खुरनानै जाहोग्रोयो।
उम उम।
बेहायसो रायजो राजानो जाहोयो ओमफ्राय बे हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो सारायाव जिरायनाय गासैनोबो एसे एसेयैब्लाबो होनानै थोहैनानै एसे बाबो आग्लायनानै ओ आग्लायनो नांगौ आरो। बे आग्लायनायखौ रायजोआ संनाय ओंखाम ओंख्रियावहाय दोनहैफि दोनहैफिननांगौ एबा न'मा न'आव सोहैफिननांगौ आरो। खोनादोंना नोंथां? औ औ अब्लासो हिनजाव गोदानखौ खौ जोंनि बे बर' हारियावहाय माइनाव गोनां बा लोखि लोखि गोनां होननानै जोंना बर' फोरा फोथायो आरो दा बेयो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिल' नङा जोंनि मोनसे बे हाथासुनि बेयावहायबो जोंना जोबोद गोनांथार आरो बे गैयाबानो जोंना बे खामानियाहाय बा हाबाफारिया जोंना जाफुंनानै थाङा आरो दा बे गावबा गावनि सायाव सोरबा अनला फाख्रि सोरबा अनलाखौ एसे बोरैजायो सोरबा आरो बिदिनो गावबा गावनि गोसो बायदियै जोङो बे बे अनलाखौ जानो हायो आरो ओमफ्राय जोङो बे अनलाखौ जोङो बर' हा हारियाव जिबायदिहाय जायो गुबुन हारियाव बिदि जानो रोंनाय खौ जों नुनो मोना जायोब्लाबो ओ जानायनि ओ जे संनायनि रोखोमफोरा एसेबाबो आलदासिन जायो आरो जोंनि बर' हारिनियाहाय दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय नों थां नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मादाव माबेबा मोनसे ओंख्रिनि बे संनाय माबायदि संङो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
आङो सबाय साम'नि बागै बुंनो हागोन
औ दे
ओ सबाय सा म ओंख्रि संनो थाखायथ' जों सानसे सिगांनो स साम'खौ मानानै सोमनानै दोनखानांगौ जायो आरोना मैलाफोरखौ खारहोनो थाखाय ओमफ्राय अखानायैहाय साम'खौ माबा दाखोन गारनानै साफा खालाम नोसै गारजोबनानै सामनि खिथुफोरखौ दानखासै ओमफ्राय साम'खौ गोजोन खालामनो थाखाय जोङो खननै खनथामसो दोआव फुबाय आरोना फुखांनानै फिननै फिनथामसो सुनानै आरोबाव आधा घन्टासोहाय जोङो बेखौ माहोनो दैयाव सोमनानै दोन से लिबु होनानै साम'नि मैला गासिबोखौ बोखारजोबनो थाखाय खारोजोबनो थाखा खाय माना साम'आ दैयाव थायो मैला जायगायाव थायोना इफोरखौ मानो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरोना बे दै सोमनानै दोनबाय थानायानाय समावनो जोङो सबायखौबो जगार खालामनानै लाखानो हाबाय
औ औ
जगार खालामनो थाखाय जों सिगांहाय साराय सबाइखौ मानानै एवनानै दसे जेब्लानाखि सबाया गुद्रुं जाया अब्लानो थे एवबाय थानानै जोङो गुदुं जायोब्ला सबायखौ खांनानै गुसु खालामो आरो ना ओमफ्राय गु गुसु खालामखानाय जेब्ला गुसु जायो अब्ला सबायाइखौ होख्रेमनोसै ओमफ्राय सोमनानै सबाइखौ संग्रायाव जावनोसै आरो ना सबायनि बिगुरफोरा मैलाफोरा खारजोबनायनि बेनि थाखाय जोङो सब संग्रायाव जावो सबायखौ ओमफ्राय संग्रायाव जावखांनानै जोङो आराम सबायखौबो सुनानै लानोसै आरो ना
औ औ
खांनानै जोङो अरदाबावखौ जाननानै दोखौ जाननानै सबाइखौ होसनहरनो सै होहरनोसै माने ओमफाय होनानैहाय दै होनो ना आरोना एसे जखासे इसिबां सबाइ ओंख्रि संनोनि जखा लानानै दैखौबो होनोसै रुनो थाखाय सबायाइखौ रुनो थाखाय ओमफ्रायहाय जोङो बेवहाय रु-रुनोसै ओमफ्राय एसे गोबावसो रुनोसै आरोना ओमफफ्राय जेब्लानाखि गुरै जाया सबाया ओमफ्राय गुरै जाबाथाय जोङो सबाइखौ सानोसै सानानै जे साखांनानै सबाइखौ साखांनानै जों जे साम'खौ सोमनानै दोनदोंमोन। बे साम'खौहाय जोङो सुफिननोसै आराम मोजाङै फिन्नै फिनथामसो आरोबाव मैलाफोरखौ खारो जोबनो थाखाय आरोबाव सुखांनानै आरोबाव सर होन आरो ना दैफोरखौ थाङो जोबसै साम'निखौ बिनि उनाव अरदाबाव जोङो साराइखौ जाननानै साराइखौ दुंहोनोसै आरो दुंखांबा नाथाय जोङो थाव होनानै थावखौ दुंहोनानै उनाव सामब्राम बानलु इखौ बोसोनहरनो हाबाय आरो ना। ओमफ्राय दसे एरनानैहाय जोङो साम'खौबो होस'नोसै। साम'खौहाय होसननानै जों आराम साम'खौ दसे एरनानै सं संख्रि हालदै बेफोरखौ होनो हाबाय आरो ना संख्रि हालदै दै होखांनानै उनाव जोङो मा होनो बेखौ साम'खौ एरबाय थाफिननोसै साम'नाथ' दै गयो बे दै खौहाय मोजां रानहोनांगौ आरो ना जोङो दै रानजासे जोङो एरनोसै साम'खौ। एरनानैहाय उनाव जेब्लानाखि दै रानो अब्लाहाय जोङो मस्ला बे फोर सामब्राम गुफुर देनाय बानलु देनाय थायोना? जोंना बेफोरखौ जों होननानै लाखानोसै आरो न मस्ला मस्लिबो थायो बिरादनो बेखौ गोथाव जानाय गोथाव मोदोमनो थाखाय होनोसै आरोना साम'आ। ओमफ्राय आ होसननानै आरो एरबावनोसै एरखांनानै जोङो सबाइ जे रुदोंमोन जोङो जेखौ बेखौहाय होस' हरनोसै आरो ना साम'आव।
औ औ।
सबाय रुनायखौ होसननानै साराय गेजेरसेसो दै होनोसै ज गोदौहो थाखाय ओंख्रिखौ सबाइ ओंख्रिखौ गोदौहोनो थाखाय ओमफाय साराय गेजेरसे दै होनानैहाय गोदौ होनोसै आरो ना आरामनो ओमफाय दसे दफा दफा फा एरबायबो थानांगौ मानोना अनला बायदिनो सबाइ मा सबाइ ओंख्रियाबो गोदोयो। एरबाय थायाबा ओंखायनो एरबाय थानांगौ आरो ना दफा दफानो ओमफ्राय बिदिनो गोदौ फु गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो गंगार दुन्दियाखौबो खानानै लाखानानै हाबाय जगार खालामखा खानो हाबाय सुनानै आरामनो खानानै सुनानै जगार खालामनो हाबाय आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो दफा दफा एरबाय थानोसै गोदौ होनोसै सबाय ओंख्रिखौ माने खोबनाङा आरो ना खोब्बाथाय गोदौ फुयोना ओंखायनो खोबनाङा ओमफ्रायहाय जोङो
गोदौबाय गोदौबाय थाबाथाय जोङो एस एसे मोनहां जाबाथाय माबाखौ होनोसै गंगार दुनदि बिदिखौ होनानै आरोबाव एरबावनोसै मोजां माबानोसै माने दमोल खालामसै आरो ना मोजांनो ओमफ्राय आरोबाव दसे गोदौ होबावनोसै गोदौखांबाथाय संख्रिखौ नांदों ना ना खौ जों साखिना लानो हाखाबाय ओमफ्राय नाङाखैबाथाय जों संखरिखौसे होहरबावनोसै ओमफफ्राय दसे गोदौ होनानै आराम मानानै खांनोसै आरो ना। ओमफफ्राय बेनो सबाया अब्लानो मोनबाय आरोनााय ज जानो हाबाय सबाइखौ । जों आङो बर' हारिनि मानिे जानाय मानायनि बारै ओंख्रिनि बागै आं होनबावनो सानदों मा मा दङ जोंना जेरै सबाय ओमफ्राय साम' सबायाइ दाउ अनला मेवाइ दाउ एम्फौ लाथा फाजा मैथाजों एम्फौजों मैथाजों नाजों ओमफ्राय ओमाय नाफाम नाफाम बाथोन।
औ।
थास'जों थास' थास' बिबारजों मैथाजों अमा अमा बिबौ बिथै बिथाङाबो माबा होननो हाबावगोन नामा
आङो नार्जिनि बागै एसे बुंनो नारजिजों नारजिखौ माबायदिहाय सं संनाय जायो जोंना बर' हारियावहाय जोङो नारजिखौबो नारजियाबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियानो । बेखौ जोङो गिबियावनो बे फाथो बेखौ फोग्रोनानै जोङो बेखौ फोनानै जों देरखांनायनि उनावहाय फुना लाबोयो खानानै लाबोयो जियानो बिलाइखौ लाबोनानै जों माने फोराननानै लाग्रोनांगौ मोजाङैनो बे फोरानना ला नायनि उनावहाय जेब्ला बे बिलाइआ गोरान जायो बा गोरान जाखांनायनि उनावहाय हाय जोङो बेखौखाय जुथुमनानैबो दोनना हाबाय बिनि उनाव जेब्ला जागोन अब्ला नोङो बेहाय थानाय मैला बायदिसिना नाफोरखौ एसे फासिख' सालिख'नो आरामसे बेखौ जोङो सुनानै लानांगौ खौ आरो बेखौ सुनानै लाखांना उनावहाय ओ जोङो खायसेया सारायाव सारायावनो गोदो सारायावनो संखानाय जायोमोन दै होनानै एसे गोदौग्ललिब होनानै बेखौ माने रेब होनाय जायो आथिखालावथ' गोबाङानो कुकार इउस बाहायनाय जायो कुकारफोर दा बेखौ जोङो ऐ रेबहोनांगौ आरो रेबहोखांनायनि उनावहाय खायसेयाहाय गोदोथ' जोंना बो बर' आइजोफोरा बा बर' सुबुंफोरा थावफोरखौ बारा इउस खालामनाय जायामोन नालाय थावखौ बारा बाहायनाय जायामोन डायरेक्हाय हाय बे ओ दैखौ गुदुं खालामना लानानै बे नारजिखौ गारस हायोमोन आरो बे नारजिखौ गारस'ना होनाय लोगोसेनो बेयावहाय संख्रि फोरबो होबाय होनानैहाय जेब्ला बियो गोदौबाय थायो एसे रुइहाबो अब्ला बेयावहाय खारैखौ नांगौ जखानि होनो हायो नांगौ जखानि लानानै बिनिफ्रायनो ओ सोर बानलुफोर देनानै होसननानै होनो हायो आरो बिदिनो बे नारजिखौहाय जोंनिया बिदिसि गुरै सधारन भाबै जाया लासेनो अमाफोरजोंबो जानायनि अमा मेजेम बा अमाफोरजों आरो बे अमाफोरजों जायोब्ला गिबियावनो अमाखौ जोंनियाहाय एवफ्रां